नोंथां हेल' नोंथां ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दंना नोंथां?
औ आं ओरैनो दङ नोंथां।
अ नोंथांनो आं फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं एसे सोलोंथाइनि बागै सुंद'यै सावरायनानै खल हरनाय जाबाय नोंथां सावरायनो हागोना नोंथां?
नंगौ थारैनो
औ नोंथाङानो बिदिब्ला सोलोंथाइनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होग्रोदो नामा नोंथां?
औ जाबाय
औ
औ औ नंगौ सोलोंथाइया सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोङो मोनसे मा होनो बे मोनसे जिउनि सोलोंनो जाय बिजाब नङा होमबा? बिजाबनि गेजेरजों जों गियान मोननो हायो बेखौनो जों सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो। दा जों बेखौ ओ सिगां समावबो गोजामाव नायहरब्लाबो बे सोलोंथाइया जोबोद जोंनि मानसि जिउआव गोनां मानो होनबा सोलोंथाइनि गेजेर जोंसो गासैबो माखासे साननायफोर हनायफोरा मोजां खालामनो हायो आरो मिथिनो हायो गोजाननि खोथाखौब्लाबो जों बिजाब फरायनानै जों मिथिनो हायो।
औ औ।
थिग बेबायदिनो सिगां समावबो रिसिमुनिफोरनियाव माखासे राजा- महाराजाफोरनि फिसाफोरा फिसालाफ्रा बेनि गुरुकलाव थांनानै माने फोरोंनाय फरायनाय हाबाफारिखौ सोलोंनाय जायोमोन आरो। आथिखालाव बे बे खान्थियानो जोंनि नैबे दा स्टेजाव मोनसे फरायसालि माने स्कुल कलेज, इउनिभारसिटि बेबायदि थाखो थाखो
नंगौ नंगौ, औ औ।
बेनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो दा माखासे सोलोंथाइ- खौ गोबां फरायनो थाखाय माखासे फरमेले-फरमेलिटिस थायो। जेरै नोङो थाखो सेखौ फास जानायनि उनाव थाखो नै फरायनांगोन, दानै फास जानांगोन मेट्रिक प्लास जाय ओ मेट्रिकखौ मोजाङै फास जायोबासो नोङो पिअ पि इउ खौ जों फरायनो हागोन बेनि उनावसो जों इउनिभारसिटि फरायनो हायो आरो। डिग्रि इउनिभारसिटि नंगौ, दा बेबायदिनो जोङो खायसे सोलोंथाइखौ जों स्पेसिफिक लानोसै जेरै- मा होनो ओ जेब्ला सासे फरायसाया मोजां फरायनानै मेट्रिक फास जायो बेनि उनाव जोंनि भारतारियाव नोजोर होनानै नायोबा माखासे स्ट्रिम माहोनो बेखौ आयदा सायख'नाय नङा होमबा स्ट्रिम, दा बे स्टिमखौ जोङो मोनथामाव गाहायै मोननो हायोमोन जेरै- आर्टस, कमार्स
औ
बेबदिखौ जों
औ
जोंना डक्टर, इन्जिनियार बा माखासे साइन्टिफिक लाइनजों फरायनो बा सानखान्थियारि बिगियान बेफोरबायदियाव थांनोब्ला जोङो साइन्सखौ लानो गोनां जायो आरो। बेफोरबायदि साइन्स आय दायाव फरायोबा बेफोरनि गियानखौ जों सोलोंनो हायो। दा बेनि फ्राय जोङो कमार्सआव मोनो बेबो मोनसे जोंनि सुबुं समाजाव जोबोद बाहायजानाय सानफ्रामबो जिउआव बाहायजानाय ओ जेराव कमार्सनि खामानिया जेरै मोनसे डाटा जमा लाखिनाय नङा होमबा सरकारि खामानियाव डाटा जमा लाखिनाय बोरै जायो आरो फालांगिखौ जों माबोरै खालामो बा फालांगि खालामनोबा जोंनो मा मा गोनां आरो फालांगिया मा बायदि माबायदि रोखोमनि जायो बेफोरनि गासैबो बिथिंखौ जुदि सासे फरायसाया फरायनानै बेबायदिनि गियान लानानै गावखौ सासे फालांगिर फालांगियारि जानो हायो आरो सासे ओ मेनेज जार होनोना नोंना बेफोरबायदि मेनेजारनि खामानिखौ
औ
मावनो हानायनि सुबिदाखौ लानो हायो आरो दा ओ ओरैजाय मोनसे थाबावबाय जोंहा ओ आर्टसआव ओ बेहाय सुबुं आरिमु दा बेयावबो बिराद मोजां गुवार आरो आथिखालाव बेनि बेलायावबो बिराद मोनसे गुवार आयदा थानाय दा बेयाव
औ नोंथां
माखासे सुबुं समाजाव सोलिनाय मा आसार खान्थि माखासे संसार जानाय बेफोरनि बेलायावबो जों फरायनो मोनो बेनि अनगायैबो जों माखासे ओरै जुग्रापिनि बेलायावबो नायनो हायो। जुग्राफि जों बेसोरावबो मोनो ओरै पलिटिक्स नङा होमबा बेेफोरबो जों फरायनो मोनो आरो आर्टसनि गेजेरजों गोबां दा बेफोरबायदि गियानखौ जुदि सासे मानसिया लानो हायो अब्ला बे सासे मानसि जिउआव माने गासिबो नंजोबाबाबो मोनजोबनो हायाखैबाबो जिउ गावनि जिउआव थांनानै थानायाव माखासे जायफोर मानि नुनो मोनाखैमोन मिथिनो मोनाखै बा गुबुना मिथिनो हायाखै बैफोरबायदिखौ जायबि बिथाङा फरायबाय मिथिबाय बिनि गेजेरजों गोरलै राहायै माने गावनि मावनाय दांनाय साननाय हनायखौ गोजौ साननायजों ओ मा होनो बेखौ ओ एसेबाबो रेजेङै थांनानै थानो हानाय लामाखौ बासिनानै लानो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों दा बेनो सोलोंथाइया मोनसे जोंनि समाजनि मा होनो मेगन देखायग्रा जेराव सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मेगन थानानैबो खाना बेबायदि गोबां माखासे सान्थौगिरिफोरा बुङो। दा बेखायनो जोंनि समाजाव बयनोबो सोलोंथाइ होयोब्लासो मोजां गियान लायोबासो जोङो बयबो मोजां सुबुं जानो हागोन। मोजां समाजाव गोरोबनानै थांनानै थानो हागोन आरो जों बयनिबो थाखाय मोजां साननानै खामानि मावनो हागोन आं सानो आरो नों थां दा नोंथाङाबो सुंद'यै फोरमायनो हागोन सोलोंथाइया माब्रैहाय जों लायोबा मोजां जायो बेनि सायाव
औ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जेरै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय जे सोलोंथाइ गैयाब्ला आथिखालनि मुगायावहाय जों मेगन खाना। जे आथिखालनि मुगायाव सासे सुबुङा सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो खामानिखौनो मोजाङै एबा जाय खामानिया मोजां बैफोर खामानिफोरखौ मावनोनो मोना होनजायो आरो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला जे जों जि थाखो फरायालासिनो बबेबा जायगाफ्राव खामानि मावनो थाङोब्ला एबा बबेबा मोजां कम्पानि फोराव खामानि मावनो थाङोब्लाबो आथिखालाव जोंनो मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेटखौ नांगौ जाना फैथारो
नोंगौ
आथिखालावहाय जा सोरबाफोरा जुदि फरायालासिनो एबा मेट्रिक पास जायालासिनो थानाय सुबुंफोरा गोबां थांना थानायावहाय जा गोबां खैफोद फैनायखौ नुनो मोनदों आरोना जों नोंथां।
नोंगौ
बेजों लोगोसेनो जेब्ला जों सासे मोजां आबादारि जानो सानो एबा बेफार फालांगि गेलेनो सानो स' जों मोजां आबादारि सासे जानो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइया गोनां मानो होनना नै बुङोब्ला जोंनाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जे बेफोरबायदि बेफार फालांगि गेलेनो हानाय एबा मोजां आबाद मावनो हानाया जोंनियाव फैया मारै हाय होननानै बुङोब्ला जों बे बेगरखौ बे सेबां बिघायाव फोनांगौ जे बेखौ जों एक केजियाव बेसोरखौ फानोब्ला जों बेसेबां एक कुन्टेलाव बेसेबां जागोन बेफोरखौ गासैखौबो मिन्थिजोबनांगौ नाथाय बैफोरखौ मिथिजोबाब्ला दे बे लांफैग्रा बे फारिफ्रा जे सासे आबादारिखौ एबा सासे फालांगियारि गेलेनायखौ थगायनानै गोबां रां जाखुमानो हागोन स' बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला सोलोंथाइया जेरावबो गोनांथि ओरैनो साख्रि लानायावल' नङा आरो बेजों लोगोसे गोबां आबाद मावनाय गोबां गुबुन गुबुन खामानि मावनायफ्रावबो सोलोंथाइया
जिउआव गोनां आरो सासे मानसिनि थाखाय नंगौ
औ नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं दायो सोलोंथाइ लानायाहाय जा माबायदि जानानै दङ एबा माबायदि सोलिगासिनो दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां दा जोङो सिगां बोसोरफोरनि माखासे ओ डाटाखौ नायोबा दा खुब ओ सिगां बोसोरनै समाव ओ मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारि दा बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिकआवनो मोजां नाम्बार लानानै पास जानाय फरायसाफोरखौ जों मोननो हादोंमोन।
औ औ नंगौ नोंथां
स्ट्रिमावनो जा आर्टस जा कमार्सआनो जा नाथाय एबारनि नैबे रिसेन्टलि दाख्लैहाय पास आउट जानाय
फंबाय बिनानावमोनहा माखासे जोंनि समाजारि ओ रंजानाय बाजानाया बांद्राय जादों। जोंनि चिरां डिस्ट्रिकआव जेरै दैजिं फेस्टिभेलफोरखौ रायखांनो हायो जोङो माखासे बिदिनो फिसा फिसा जेरै लो खि मेला दुर्गा फुजा बेफोराव गोबां माने जुवा जुवा आरि बेफोरबायदि खेलाया जाबाय फांसन जाबाय। माने थाद'नाय गैयै आरो मोनफ्रोमबो दानावनो सानफ्रोमबो बे बफोरबायदि गाज्रि ओ गोहोम गोलैनायाव माखासे फरायसाफोरनि फरायनायाव गाज्रि गोहोम गोलैदों। बेनि थाखाय आं सानो जोंनि लाइमोनफोरनि बा इउथ्सफोरा फरायनायाव जथाबनो गोसो होनो हायाखै मानो होनबा खाथि खाला न'नि साखाथियावनो जायोब्ला मानसि हिसाबैथ' एसेबाबो नायहरनो लुुबैयो नायनो लुबैयो फैनो लुबैयो लोगो दोगो दा बेफोरनि गेजेराव आं देग्लाय एसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिकनि सिङाव एसे खमखौ मोननो हादों आरो। गुबुन जायगा ओरै सानजाथिंजाय मोजां मोनदों।
औ। जा सों खौ बे सोलोंथाइ लानायावाय ज बेफोरबायदि आथिखालाव गोदान मुगायाव ओंखारनाय जे लाइमोनफोरनि सोलोंथ न्थाइ लानायावहाय जा खहा खालामनाय होनोब्ला बेफोरबायदिनो आथिखालाव गोबाङैनो गोरलैनो मोना। जेरै बेबो फेग्रा मुवा बाहायनाय बेफोरनि थाखायनो जोंनि सुबुंफोराहाय जा एबा लाइमोनफोराहाय जा आथिखालावहाय जा सोलोंथाइ लानायावहाय जा गोबां खमायनायखौ जों नुनो मोनबोगासि आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो हाजासे जेसेबां हागौ जों सोलोंथाइ लानायखौ नागारनाङा आरो सोलोंथाइखौ लाबाय थानांगौ जेब्लासिम जों सोलोंथाइ गोजौ लालांगोन अब्लासो जों बैफोर खामानिफोरखौ गारहोनो हागोन आरोना नोंथ
नंगौ थारैनो बेनिफ्राय जों गोजानाव थानो हागोन नङा होमबा?
औ होमबा नोंथां जाथ' समबाबो जाबायना नोंथां। सोलोंथाइनि बागै नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोसो गो गोजोननाय मोनबा हामजों उनाव रायलाय गोजोननाय मोनो।
नंगौ थारैनो।